हेलौ
हेलौ नोंथां औ
औ मा ओंख्रि जाखो?
ओंख्रिया थास' बिबारजों दाउ बयलारसोमोनलै
ए
मेन खोथायाव फैदो दा नआवनो
नोङो
खोथायाव फैदो उम दे बुं
नोङो अबाव अबाव बेरायनो मोजां मोनो जायगाफ्रा बि टि सि नि सिङाव थानायाव
बिटिसिनि सिङाव थानाय जायगायाव बेरायनो मोजां मोनो होननानै बुङोबा जोंना ओरैहाय खना खनला गोबां जायगा दङ मा होनना बुङो बिदिखौ सरलपारा पिकनिक स्पट होन आरो माबा सकि पिकनिक स्पट एसे गिदिर गिदिर पार्क दङ रायमना नेसनेल पार्क बेफोर बायदिफ्राव बेरायनो मोजां मोनो आरो
औ
नोंथाङा थांफेरबायना बेफोर जायगायाव
थांखांबाय थांनाया
आंथ बेरायलाबाया
औ
आं थांनायानो जायाखै
आतसा
नोंथाङा थांनानै मा मा खामानिखो बेयाव थांनानै
बेयाव थांनानै नुफेरै जायगाफोरखौ नुफेरबाय आरो मा होनना बुङो बिदिखौ एसे बेरायनानै गोजोननाय मोनबाय एसे
उम औ औ माथो सिरि जाखो नोंथां
बिदि माने बाथ्रा नागिरना मोनाखै
उम नोंथाङा मा मा मावो नोंथाङा?
खोनायाखै नोंथां
मावनाया
खोनायाखै नोंथां
खोनाबाय
औ खोनाबाय नोंथां
मा होनना बुंदोंमोनलै
ए नोंथाङा मा मा मावो होनदां
मावनायाथ ननि खामानि जेरै हाग्रा एवनाय दुब्लियाव आबाद मावनायाव बिमा बिफाखौ हेफाजाब होनाय
आरोबाव ननि जायफोर एसे फिसा फिसौ खामानि दं बेफोरखौ मावनाय आरोखि
औ दाथ नोंथांमोना माइ गाजों जानांगौ
माइया गायदों गायनाया एसे सिगाङाव गायखांबाय। माने जोबनानै थांबाय माइ गायनाय हाबाफारिया।
नोंथाङा मा मावहैखो दुब्लियाव?
बिदिनो खोथिया रोगाना होबाय। उम आलि दानबाय, आरो बाखि फिसा फिसौ मावबाय आरो।
उम नोंथाङा हेफाजाब होबाय आरोना होनबा बिमा बिफाखौ
औ। थ' नोंसिनिथिं थासारिया दा माबायदि सोलिनानै दङ जेन'बा बोथोराथ' नै दा जोबोद गरम ना माबायदि सोलिनानै दं? आबाद फोर जेरै माइ गायनायफोर दुब्लि याव दै दंना गैया? बेफोर दा माबायदि थासारि सोलिनानै दं?
दुब्लियावथ' दायो दैया राननानै दं। दा दंग'नि दैजोंनो सोलिनांगौ जानानै फैबाय। माइआथ' बोथोर गायनाय सफैबाय नै। सौ बेबो माने जोंनि थिंजाय जोबसिगोनबो आरो ना माइ गायनाय बोथोरा।
अ
दा दंग'नि दैजों गायगासिनो मानसि
औ माने बोथोरनि माने गिबि बोथोरावनो माइखौ गायजोबनाय जायो आरोना नोंसिनिथिं ओमबा।
औ जोंनिथिं बोथोर गिबियावनो गायजोबो।
आरो ओरैहायथ' नोंसिनिथिं मा होनो दैज्लां बोथोरावथ' दैबाना जायो थासारिफ्रा माबोरै जेन'बा दैज्लांआव माबायदि दैफ्रा देरो बोरै बोरै
अ नोंथाङाथ' थिग खोथाखौनो बुंदों जोंनिथिंजाय नै दैया दाखालि बिराद गिदिर जानानै फैदोंमोन। थासारियाबो बिराद गाज्रि जादोंमोन। ओमफ्राय दा गैथ'वा आरो माला मा जायो बुंनो हाया।
अ थ' नोंथाङा दा मा खालामगासिनो?
आङो दा नै जिरायना दं बिफां सायायाव। बोथोरा गरम ना? नोंथाङालाय मा खालामदों?
आंबो नै जिरनानै दङ।
अ नोंथाङा जेराव बेरायनो थांथ'आसै नामा दा?
गैथ'वा थांनाय जायाखै बोथोरा जोबोद गरमना ओंखायनो
औ नंगौ। नोंनियालाय?
उम।
मानो सिरि जाखो नोंथां?
मा होनना बुङो र' उम नोंसिनिथिं मा होनो। जेनेबा नोंसनिथिं जायगायाव दाउ अमाफोर फिसिनाय जागोन ना जाया
जायो बेथ' बर'फोरनि माबाखाना फिसियो बिदिनो बर'फोरनाथ' अमा दाउ फिसिग्रा हुदा दं।
आदसा आदसा गिबियाव अमा फिसिनो थाखाय मा मा खालामनांगौ। नांगौ जायो नोंथां
गिबियावथ' अमा फिसिनोबा अमाखौ दा जों दायो माने जोंथिं अमाखौ फिसा जाजासिम फिसियाना बेनिखायनो गिबियाव जों हाथाइसालियाव अमाखौ बायनानै लायनांगौ जायो। बायनानै लायनायनि उनाव लाबोयो। न' आव बिनिफाय
उ
बिदिनो हाबााफारि सिस्टेमै आदार होबाय फिसिबाय बेनि उनाव देरब्रा फाननांगौ जायो आरोना फाननायजों मोन्नायजों आरिजों मासे लाना फैबावबाय
औ
औ नोंथां बिदिनो जायो जोंथिं हाबाफारिया अमा फिसिनायनिया
उम थ' होमबा दाउफोरखौबो बे थिग एखे रोखोमैनो फिसिनाय जायो ने होमबा
दाउनिया एसे जुदा जालायबाय माने दाउआथ' थाब थाब जायोना थाब थाब बिदै दैेयो थाब थाबाब फिसा होयो
उम
ओंखायनो दाउफोरखौ बिदि बांद्राय हा हाथाइसालिनिफ्राय बायनानै लाबोनाय जाया आरो ना
उम
माने हाथाइ सायावसो बांसिन फानहैनाय जायो दाउफोरखौ ननिफ्राय
उम
नोंथांमोनालाय दाउ फिसिगोन ना फिसिया जेनेबा दाउ अमा हांसो
फिसियो फिसिनायाथ' जोंनियावथ' दा दाउ फोरा दङ दंनाया जोंना आरो गोदोनिफ्रायनो माने आबै आबौनि समनिफ्रायनो दाउ अमा बोरमा फिसिग्रा फिसिग्राखा आरो उम
होमबा नोंथांमोनहा मोजां ना?
औ
थ' नोंसिरनिथिं दा मा होनो गय फिफां गय फिफांफ्रा जेनेबा नै दाथ' बिबार होनायनि बोथोर फैबाय माबायदि बारदों जेनेबा बारा बारदोंना बाराखै आरो एसे माबायदि थासारिफ्रा बेफोरखौ फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां गयाथ' दा बिबारा बारबाय बारनाया बारा बारजोबाखै एसे बेसेल' बारदों
उम
बांद्रायबाखै माने
उम
बारा जानाय नङानदां देग्लाय।
औ
देग्लाय माने देग्लायथ' नङा गआथ' बोसोराव थायो
खनसे जायो जेन'बा आं खनसे फिथाइ एंगारो
औ देग्लायथ' खननै जाबायदां नोंथां?
अ थ' नोंथां नै दा समाबो जाबाय जोंना एसे दोनथ'लायनायसै नामा? खामाययाथ' बिदिनो गैया गैनाया जायखिया एसे न'नि खामानिफोरखौ मावनि आरो
दे नोंथां दे दे
दे।
दथ'नोसै नोंथां।
औ